हेलौ हेलौ
अ खोनादों
औ नोंथाङा खोनादोंबा
अ
अ दा नोंथाङा मा खालामदो?
मबाइल नायगासिनोमोन।
अ बिदिनो दसे सम सम मबाइलबो नायगारा नायगारनांगौ ओ दा जों इन्जिनियारिं बे मोनसे केरियार बेनि बारै सावरायनोसै नामा
औ औ जागोन
उम माने जों जिबायदि नुनो मोनो इन्जिनियारिंआवथ' गोबां बिदि ओ गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट दङ नङा होमबा।
औ औ
उम जेरै- कम्पिउटार साइन्स इन्जिनियारिं इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं इलेक्ट्रनिक्स इन्जिनियारिं आरो बिदिनो गोबां गोबां दङ आरो ना गुबुन गुबुन मेकानिकेल इन्जिनिया रिं इन्डास्ट्रियेल इन्जिनियारिं आरो बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन नोंथाङा ओ कम्पिउटार साइन्स इन्जिनियारिंनि बारै इसे बुंनो हागोन नामा?
औ कमपउटार साइन्स इन्जिनियारिं औ हागोन ओ बे माने कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिंआव जोङो मेइनलि कम्पिउटारनि बागै जों सोलोंनाय जायो आरोना। जेनेब्ला माबोरै खामानि मावो माबोरै माबानो हायो दा आरो ओ जेने ओ जा दा मबाइलफोर बाहायगासिनो दं बा टि भि फोर बाहायगासिनो दं बे बा जा एपफोर बाहायगासिनो दं बेफोरखौ माबोरै माने सालायो माबोरै जोङो नायनो हायो जोंनि मबाइलाव माबोरै बेफोरो फैदो रिल्स नायनायफोराव बेफोरखौ माने सोलोंनो हायो आरोना माबोरै खालामनांगौ?
औ औ आरो नोंथाङा उम दा मा होनो एग्रिकालसार एण फुड इन्जिनियारिंनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन ओ गोबाङानो एग्रिकालसारेल फुड इन्जिनियारिं होननानै बुङोब्ला माने बे एग्रिकालसार होननानै बुङोब्ला बे बि एस सि एग्रिकालसार जे दं बेखौ सानग्रोयो आरोना। नाथाय बे मा बाथ्राया बे नङा मानो होनोब्ला बे जाहैबाय एग्रिकालसारेल एण्ड फुड इन्जिनियारिं होन्दों बेहाय इन्जिनियारिं दाजाबदेरफानाय दङ तह बे एग्रिकालसार इन्जिनियारिंआव जोङो जेनेबा माफोरखौ सोलोङो ओ गंसे माने आबाद मोनसे आबाद मावनो थाखाय बा आबादारिफोरा आबाद मावनायाव माने जेसेबां हायो बेनि खामानिखौ गोरलै खालामहोनो थाखाय जाफोर जेनेबा मेसिनफोर जोङो बा बाहायो जेरै ट्रेक्टर हालेवनायनि ट्रेक्टर माइ गायनायनि ट्रेक्टर हाग्रा फुनायनि ट्रेक्टर फिथाइ सामथाइ खानायनि ट्रेक्टर बा बिफांनि थानाय दानफायनायनि ट्रेक्टर बिदि माने मा माबोरै बानायनो हायो बेखौ माने जों गिबिनि गुदिनिफ्राय मेसिननि मोनसे मोनसे बाहागो बेखौ माबोरै मा जइन खालामनांगौ बिदिखौ जोङो सोलोङो आरोना। बेजों लोगोसेनो आरो जेनेबा बा ओम गोबाङानो दानिया जोङो ओ नुबोदों जेनेबा माइ हानाय, माइ नानाय माने बे माने दानिया सानसेयावनो जायो नङा होमबा? बेफोरजों गेदेर गेदेर मेचिन ओंखारदों दा जोंनि गामिफोराव जेनेबा माइ हाखांनायनि उनाव जायफोर ट्रेक्टर गेदेर गेदेर लानानै फैयो माइ नानो थाखाय सानसेयावनो जायो गोदोनि बायदि जेनेबा मोसौजों नानो नांलिया सेथ्लायाव। बेफोर गेदेर गेदेर ट्रेक्टरफोरा माने एग्रिकालसार इन्जिनियारिंफोरानो बानायनाय बिदि टाइपनि आरो
औ
बेजों लोगोसेनो आरो बेहाय ओ बिफां लाइफां बेफोरखौ माने माबोरै माबानांगौ बेफोरबो फैयो आरो आरो एग्रिकालसार एन्ड फुड इन्जिनियारिं होन्दों नालाय बेहाय फुड इन्जिनियारिंबो दंफादेरो। त' बे फुड इन्जिनियारिंव मोनसे इन्डास्ट्रियाव जोङो जानाय बे बुस्थुखौ माबादि बानायो बेनि सायाव फरायनाय जायो आरो
औ नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायना होबाय आरो आं दा असियान इन्जिनियारिं एन्ड नेभेल आर्किटेक्सारनि बारै आङो बुंनो सानदों।
औ दे बुं
औ माने बे असेन इन्जिनियारिं एण्ड नेभेल आर्किटेक्ट आरो बेवहाय माने मोननै था थायो आरो नेभेल आर्किटेकसार बुङोब्ला जोङो माने बे जाहाज जायखिजाया दैयाव दैयाव खारग्रा इन्जिन गोनां बा इन्जिन गैयि आ बिदि बुस्थु जेरैहाय नाव बा जाहाज बा बिदिनो जाहाजफोराबो गुबुन गुबुन थायो नङा जेरै केेता मेरन होननाय थायो जायखौ जोङो माने रिक्रियेसन बा माने रंजानायनि थाखाय बाहायो खायफा खायफा बिदि जाहाज फिसाफोरखौ नङा होमबा
ओं
फोराव थाङोब्ला आरो खायफा खायफा जाह जाया गोदोर गोदोर गिदिर गिदिर बेफोरखौहाय जोङो मा माल बुस्थु एक्सपर्ट इमपर्ट खालामनायाव बाहायनाय जायो आरो। गुबुन हादोरनिफ्राय गुबुन हादोर सिम आरो बेफोर गिदिर गिदिर ओ जाहाजफोरखौ जोङो मा ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरो बेयो ओ माइरं रोगाग्राफोरा बेलेग आरो बिदि पे ट्रल बा सि एन जि गेस बेफोरखौ रोगानाया गुबुन जायो आरो बिदि जाग्रा मुवा रोगाग्राया गुबुन जायो आरो बिदि गारिफोर रोगाग्राया गुबुन जायो आरो बेफोरखौ जोङो बेफोर जाहाजफोरखौ जोङो डिजाइन बानायो आरो नेभेल आर्किटेक्सार होननायाव। जों बेनि बारै फरायहैनाय नेबेल आर्के टेक्साराव आरो मा होनो दिडफेन्सनि थाखायबो नांगौ जायोना जाहाजखौ बेनि थाखायबो डिजाइन खालामो आरो बिदिनो ओ गासै माने दैयाव खारग्रा दैयाव खारग्राफोरखौनो जोङो फरायनाय जायो आरो माबायदि बेखौ बनायो माबायदि दिजाइन खालामबोला बियो मोजाङै खारसिनगोन आरो मोजाङै स्पेससिन जागोन आरो बिदि माने लामा ससेफोराव बेलथायनाय नङा बिदिखौ फरायो आरो। आरो असेन इन्जिनियारिं होननानै बुङोब्ला जोङो मनो बे अबसर सट्राकचार होननानै बुंनाय जायो नङा बे जाय माने हगर खाथिफोरावहाय जोंहा ओ गोदिर गिदिर कनट्राकसन फोर थायोना जों बेखौ फरायनाय जायो आरो हागर गेजेरफोरावबो जों नुनो मोनो कनस्ट्राकसनफोर थायो आरो जायनि गेजेरजों जोङो मा हागरनि सिंनिफ्राय पेट्रलफोरखौहाय जोङो माने दिहुननो हायो आरो जेरै जेखौ जोङो असेन माइनिं होननाय जायो बा द्रिलिं होननाय जायो आरो बेफोरनि स्ट्राकचारखौ जोङो फरायो बेफोरखौ जोङो माने बेयाव सोलोंनो हायो आरो माबायदि बानायब्ला माबायदि जानांगोन जोङो बेखौ माने दै गेजेराव माबायदि मोनसे कनस्ट्राकसन बानायनो बेफोरखौ जों सोलोंनाय जायो आरो। आरो नों थाङा गुबगुन मोनसे इन्जिनियारिं एपार्मेन्ट जाय खि जाया नोंथाङा माखौ मोजां मोनो बेनि बारै फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ
जायखिजाया डेपारमेन्ट जेरै मेकानिकेल नोंथाङा जे मेकानिकेलनि बारै बुंदो।
मेकानिकेल मकनिकेलाव जेनेब्ला मा होनो बेखौ बे
मेकानिकेलाथ' बहुत गिदोर ब्रान्स नङा होमबा नोंथां? बेयावथ' माने गोबां जोङो गुबुन गुबुननि बारै फरायनो हायो जेरै थार्म'डाइनामिक होननानै बुङो बा फ्लुइद मेकानिक्स बेनो माने बे मेकानिकेल ब्रान्सआ जोबोद गुवार आरो बिनि आयदाफोरा आं बे खौ सानो दा नोंथाङा एर'स्पेस इन्जिनियारिंनि बारै बुंनो हागोन नामा?
औ एर'स्पेस इन्जिनियारिंआव माने बे अख्राङाव जे बिरनाय जाहाजफोर जायखौ जेनेब्ला एर'प्लेनानो जा हेलिकप्टारानो जा बा गुबुन मा होनो ओएयारफर्सआव बाहायनाय जेनेबा फाइटार जेट बायदिसिना बेफोरनि बागै बेफोराव गुदिनिफ्राय माबाददि मा माव खालामनांगौ माबोरै बेफोरखौ साबसिन खालामहोनो हागोन गोरलैसिन खालाम होनो हागोन बिदिखौ फरायनाय जायो आरो।
औ बे मा होनो ओ बिरनानै जे केमेरा लायो जे द्रन होननानै बुङो बेखौबो जोङो ए'र स्पेसाव फरायो नामा?
औ औ फरायनो
उम आंथ' खोनानो मोनदों जे बे द्रनाबो माने गुबुन गुबुन थायो आरो जेरै कवाड रुप्लेट थायोनो आरो बिदिनो माने बेहा आथिं बायदि दोङोना लइक अक्ट' पासआ जेरै आथिं थायो बेदिनो आथिं थायोना बे आथिंनि नाम आथिङा खैथा दङ माने बेखौ साननानै बेहा गुबुन गुबुन नाम थायो आरोना। आं बेखौ खोनानो मोनदों। ओं नोंथाङाबो खोनानो मोनदोंना बेखौ?
ओं ओं खोनादों।
औ।
दा नोंथाङा ओ सिभिल इन्जिनियारिं बा केमिकेल इन्जिनियारिं बे बे मोननैनि जायखिजाया मोनसेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ औ सिभिल इन्जिनियारिं होननानै बुङोब्ला जोङो माने कनस्ट्राकसन बेनि बारै फरायनाय जायो आरो आंबो बांद्राय मिथिया सिभिल इन्जिनियारिंनि बारै नाथाय आं बेखौ मिथियो जे बेयाव स्ट्राकचारनि बारै फरायो आरोना जेरैहाय बिल्दिंफोरखौ माबायदि लुबाला माबायदि जागोन बा लामाफोरखौ जायखिजाया आरो लामा बा बिदिनो देम फोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि आरो बिल्डिंनि बेफोरखौ बिसांमोनहा माबायदि लुबाला जोङो माने ओ बिदि गुबुन गुबुन नेचारेल दिडिसेस्टार होननानै बुंनाय जायोना जेरै जेखौ जोङो होबथानो हाया ओ जेबायदि बांग्रि बा बारहुंखा बेफोरनिफ्राय माबायदि बासायगोन ओ बेबायदि प्लानिं बानायनानै बिथांमोनहा कनस्ट्राकसन खालामो आरो। आरो नोंथाङा केमिकेलनि बारै बुंनो हागोन नामा?
केमिकेलाव माने जों जेनेबा बे केमिकेल जि मुवाफोर दोङो बेफोरनि दाथायनि सायाव फरायनाय जायो आरो माबे माबे बाहायोब्ला जोङो जेनेबा बे माने सुबुंनि थाखाय बा जिब जुनार जाबा जायनि थाखाय बाहायो बेनि थाखाय बे रैखा माने गोनां सेफ बुस्थु बिदिखौ सावरायनाय जायो
औ नंगौ नोंथां‌। दे बिदिब्ला जोङो दिनथ'निसै नामा?
औ दे
औ दे।